औ खोनादों
अ नोंथांखौ दिनै अ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनिया दिनै एसे ओ फोथार फोथारनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ जागोन दे औ सावराय जागोन दे
औ ओ फोथार जोंनिया दैलां बोथोर बुंबाथ' गासैबो सुबुंखौनो जोङो फोथार फोथारावसो नुनो मोनो
औ औ फोथार माने दुब्लि
औ दुब्लि दुब्लि नोंथां दुब्लि बारियाव जोङो गोबांखौनो नुनो मोनो दा आ नुनाय माने जोंनिया माइ गायनो थाखाय बयबो एबा गासैबो जोङो लाहार फाहार खालामनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ
औ जोंनि जायगाफोराव दा ओ सान्दि जोङो फोथारफोराव हालेवनायखौ नुनो मोनदों लोगोसे जोङो ओ बेवहाय खोथिया फोनायखौबो नुनो मोनदों खोथिया फोनाय बुङो अब्ला खोथिया फोनाय फोनायखौ आं एसे फोरमायनो सान्दों नों
औ दे फोरमायबानो जाबाय
औ खोथिया फोनाय बुङोबा जोङो गिबियावनो जोङो माइखौ ओ बस्थायाव सोग्रोनानै दैयाव सानसे बा साननै जोङो सोमनानै दोनो बै सोबनानै दोननायखौ सानसे बा साननैनि उनाव जोङो बेखौ बोरियाव बोरियाव थिखांनानै दोनो आरो थिखांनायनि उनाव औ जेब्ला दैया रानो अब्ला जोङो बेखौ ओ हायाव ओ सानसेनि थाखाय एबा हरसेनि थाखाय जोङो दोनो दोननायनि उनाव बेयाव गाजा बेरो ओ गाजा बेर बेरबाथाय जोङो ओइ फोथाराव जोंनिया हालेवनानै खेबनै खेबथाम हालेवनानै बेयावहाय जोङो हाखौ गोमोन खामना लायो बै गोमोन खामना ला नाय दब्लायसे एबा दब्लायनै हायाव जोङो ओ माइखौ सारनानै होयो आरो बे सारनायानो जोंनिया ओ स्नि ओ मा होनगोन बेखौ ओ स्नि दानाव एसे बेयो रज'नो हमो आरो बिदिनो जोङो थामजि सानसोनि एबा थामजिबा सानसोनि उनाव बेखौ फुनो हानाय जायो नोंथां नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमै माइ गायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
जोंनाथिंबो बिदिनो माने ओ बे खोथिया फोनायाथ' बिदिनो नों जेरै दा बुंदों बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो आरो आङो बेलेग जायग बेयावहाय माने बिदिबो नुदों जे खोथिया फोनाया माने ओ खोथियानि फोनायनि सिङावहाय माने खोथियाखौ हाखौ फोमोननायनि उनावहाय सिङावहाय नेट होनाय नुदों आङो माने ओमफ्रायहायो बे नेटनि सायावहाय माबाखौ फोयो आरोना ओ माइ बेखौहाय हानि सायाव ओमफ्राय हायो नोङो बेखौहाय माइ खौहाय हानिफ्राय फोनांला आरोना बैखौ फाद जेब्ला बियो गायजानायनि माबायाव फैयोना होनबा ओ गायनो थाखाय फुनोबा होनबा बै नेटखौ बोखांबानो माने खोथियाया फैजोबबाय आरो ना बिदि
औ नंगौ बेथ' जोंनिया गोदान आदब
दानि गोदान आदब माने जोंनाथिंथ' बिदिनो माइ गायनायाथ' बिदिनो माने दाथ' एफाराब माने नांगोल जुंगाल बिदिजोंहाय गायनाय जाला आरोना दायो माने गोदान मुगाजों एसे गोरोबनो हमबाय माने ट्रेक्टरफोरजों बिदि गायनाय जायो आरो दायो माने बांसिनानो ट्रेक्ट'र माने ट्रेक्टरफोरजों गायोबा खेबसेनो थांजोब्बाय नालाय माने हाजो माने थाब थाब जायो नालाय आरो हाल एवनाया माने दानि दिनावहाय माने एसे ओ लेट जासै ना लाय बेखायनो माने बांसिनानो हालेवनायनिफ्राय ट्रेक्टरजोंहाय सोलिनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो जोंनि दिनाव
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो गोबाङैनो ओ जोङो फिसा ट्रेक्टर आखाइजोंनो जोङो ना आखाइजोंनो जोङो हालेवनाय आरो लोगोसेनो गोदोर गोदोर दानियाथ' टे क्टरफोरखौ जोङो नुनो मोनो गेदेर टेक्टरखौ औ बेबायदिनो जोङो फोथाराव ओ दुब्लियाव जोङो गोबाङैनो दा आलि होनायखौबो नुनो मोनो बे आलि होनायाव जोङो औ हौवा मानसिफोर खौ जोंनि जायगायाव गोबाङैनो नुनो मोनो बे आलि होनायनि सिगांनो जोङो ओ खदालजों जोङो गिबियावनो बै थाखानाय आलिखौ दाननानै लानायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव जोङो बिनि ओ आलि आलि होनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ गोदानै बानायोना बे आलिखौ
औ नोंगौ नोंथां।
माने आलि होआबा माने दैया राननो हाय खस्थ' जायो नालाय माने नांगौबाय
औ औ दैखौ जोङो ला औ लाखिनानै दोननो थाखाय बे आलि खौ होनाय जायो नोंथां।
औ
औ बिदिनो जोंनियाव ओ माइ गायनाय बुङोबा हिन्जाव मानसिफोरखौ जोङो ओ गोबाङैनो गायनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय ओ बै माइ गायनायाव जोङो गायग्राफोरनो जोङो गायनायनि सोलाय बेथन हरनाय खौ जोङो जोंनि जायगायाव गोबाङै नुनो मोनो।
औ औ।
औ नोंथां बेबायदिनो नोंथांमोननि जायगायाव मा मा ओ माइखौ आबाद मावनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो?
ओ जोंनि जायगायावथ' माने ओ गोदान गोदानै मावो जेन'बा दायो जे सोलिदों बेखौनो माने जुदि मोजां होननानै मोनथियोबा बेखौनो लायो आरोना जोंनिथिंजायनो ओरैनोथ' आं मोनथि नायावहायो जादु जादु माइ दङना बेखौ गायो। रनजित गायो केस्र' केस्र' गायो ओमफ्रा थायो ओ माने बिदिनो गोबां दं आरोना ने गायजोबो आरो। जेया जे जायगायावहाय जोंनि जायगायाव जेया माने अबे माइआहाय साबसिनै जायो आरो अबे माइआ फिथाइ होसिनो बेखौ नायनानैहाय माने गायो आरोना जायगा लायै जायगा माने माइआबो रुङो नालाय माने सिरियो नालाय माने फि बिबार हाजार बिबार बारबाबो माने फि फिथाइआ गोगोयै थाया आरोना बेखायनो नायनानै गायो आरोना। जुदि नैबे बोसोरावहाय नैबे बोसोराव बे बोसोराव गायनाय माइया जुदि मोजाङै जायाखैबा नेक्सट यारावहाय माने ओ ओ फैगोन ओ बोसोरावहाय माने बेलेग माबाखौहाय माइखौहाय गायनाय जायो आरोना सोलायनानै बिदि औ आरो ओ नेक्स बोसोराव जि गायदों जुदि बियो मोजां जायोबा आरो बेखौनो गायफिननाय जायो आरोना बिदि आरो नायनानै गायो जोंना।
औ नोंथां जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो जोंनि जायगायाव गोथौ हाफोराव जोङो गोबाङैनो रनजित माइखौ गायनाय नुनो मोनो। आरो जोङो जोसा माइब्रा ओ बेफोरखौबो एसे एसे माने गोबां नङा। जोङो दब्लायब्रै दब्लायबा बेदि गायनायखौ नुनो मोन
औ जोसाखौ गायो जोंना जोंबो माइब्रा गायो गायनाया
औ नंगौ नों थां बिदिनो ओ बुंनो थाङोबा जोंनिया फोथाराव माइ गायखांनायनि उनाव जोङोथ' बेखौ माइखौ जोङो ओ हानो नांगोन गोमोन जाबाथाय नङा होनबा नोंथां स' बे हानायाव बो जोङो दानिया गोबाङै गोदोनि बायदि खासिजों हानायखौ जोङो जोबोद खम नुनो मोनो दानिया आ गोदान आदब जोङो ट्रेक्टरजोंनो बेखौ फोथारावनो हानायखौ नुनो मोनो नोंथां नोंथांनि जायगायाव मा? ओ माबायदियै बे माइ हानायखौ नुनो मोनो नोंथां?
जोंनाथिं दा माइ हानायावहाय ओ बिदि सोलायथ'वाखै माने माने ओ मानसियानो हायो आरोना बिदि माने ट्रेक्टरजों माबा मोनसे माबाजों हानाया फैथ'वाखै आरोना जोंनाथिं माने बै माइखौहाय जेब्ला मा होनो फिथाइखौहाय आलादा खालामो ना बेखौबा मिसि मिसिनजों खालामनाय जायो आरोना ओमफ्राय ओरैनोथ' ओ नों आं बिदियानो हायो आरो दा मानसि फ्रानो ज' ज'
औ नंगौ नोंथां बे बिदिनो ओ जोंनिया माइ गायनायावथ' गोबां रोखोमनि जोंनिया हासार बायदिसिना बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ ओं
औ बेफोर हासारखौ होयोबा जोंनिया आबादफोर थाराव गोबां माइखौ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
नाथाय हाया थैलाङो जे
औ नंगौ नों
बेखायनो बाहायिआनो मोजां आरोना रासायनारि हासारफोरखौ
औ गो-गोदान मुगायाव दासान्दि बेफोरनो सोलिनो हमदों नों
औ
नोंथांनि जायगायाव माबायसा दैनि रा- राहाफोर बानायनाय जेबा दै गैयाबाथाय दैखौ मा बायजा लाबोनाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा
माइ गायनो थाखाय जोंनाथिंथ' ओ हाजोनिफ्राय लाबोनाय जायो दैखौहाय माने हाजोआव थांनानैहाय माने दाथ' माइ गायगोन नालाय माइ गायनायनि सिगां मान थांना नै दैखौ लानानै फै फैयो आरोना जयैनो रायजोआनो ओंखारनानै ओमफ्राय दैखौहाय जयैनो लानानै फैयो आरोना जामफै ओ दं गनि गेजेरजोंहाय लानानै आरो ना
नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावबो ओं
दै गैयाबाथ' जों गाय माने माइयानो गायजानाय नङा माने बेखौ लायबासो जों फैयो आरो अबेबा अबेबा जायगायावहाय अखाजों माइ गायनायखौबो नुनो मोनो नोंथाङा मि थिगौना
औ एफा मिथिया नोंथां नों थाङा फोरमायनो होनो माबैसा
होमबा जोंना टाइमाथ' जाबाय
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला ओ उनाव लोगो मोनलायनसै
औ
बेबायदिब्ला लाखिथ'नोसै
औ गोजानथों गोजोनथों